औ। खोनादोना नोंथां?
ओं खोनादों।
हेल'
औ खोनादों।
दा आं नोथां जो गो औ आं नोंथांनो ओ कल खालामनायनि जाहानो जाबाय आं नोंथांजों बर' फोनि ओ माखासे ओंखि दोरोङारि ओंख्रि उम बिनि सायावहाय सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ औ सावरायजा
हेलौ
औ खोनायाखै सावरायनो हागोन होनदां।
औ औ। जोङो बर'- बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथाय जों गुबै अनला ओंख्रिखौ मिथियो नङा होमबा ओ अनला ओंख ख्रिजों लोगोसेनो अनला ओंख्रिजों लोगोसेनो जेरै जोंङो सबायाइ दाउ, नारजि अमा आरो बेबायदिनो नाफाम। बेफोरबायदि ओ ओंख्रिखौ जोङो गुबैयै गाहायसिम बा गोदोनि फ्राय जे संनानै जाबोदों आरो।
बेजों लोगोसेनो गोबां ओंख्रि संनानै जायो अब्लाबो जोङो जोंना ओ गाहायै जोङो अनला ओंख्रि होनबाथाय बर'फोरनि मोनसे मुंदांखा बे ओंख्रि आरो। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ दा नोंथाङा ओ थांमोननि ओनसोलाव जे अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनानै जायो बा अनलाखौहाय मा माजों संनानै जाया नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हाग जोंनियावथ' अनलाखौहाय ओरैनो सिमपोल सङो जेरै अनलाजों दाउजों सङो, अनलाजों औवा मेवाइ सङो। नोब होदेरनानै सङो आरो ओमफाय संनायनि माबाय जाय बिदि सङो जे अनखौहाय माबाखौ माइरंखौ सोमग्रोसिगोन माइरं सोमखाबाय बेखौहाय बेखौ देबाय उवालाव देनायनि उनावहाय नों मा होसनगोन बेजों लोगोसे बेखौ एवखाना लानानै उनावहाय बेयाव खारो होननानै बे बलखौ होनानै संनाय जायो आरो
औ। खोनादों ना नोंथां।
ओं खोनादों।
औ दा खोनादों खोनादों।
ए ओं
खोनादों। अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला नङा होमबा आं आं जोंनि ओनसोलाव जाबायदि सङो आं बेखौ फोरमायनोसै।
ओ जोंहा अनला ओख्रि संनोब्लाथाय गिबियावनो जोङो ओ माइरं नांगौ जोंनो नङा होनबा जों बेवहाय माइरंआव माने गोबां जेनेबा रनजितबो जानो हागौ बा जिखुनु ओ माइरं जानो हागौ आरो जों बेखौ नांगौखिनि लानानै बा गुरैयाव एसे जखानि लानानै जोङो दैयाव सोमनानै दोनग्रोनाय जायो।
जों बेखौहाय ओ एक घन्टासो बा आधा घन्टासो जोङो सोमनानै दोनो आरो माइरंखौ ओमफाय जेब्ला सोमनानै बेयो जाबाय एसे ओ रुइनाय महराव जाबाय अब्लाथाय जों बेखौहाय बोखांबाय आरो दैनिफ्राय बोखांनानै जोङो सुनानै बेखौहाय दै सरहरयो दै सर' होनाय जायो आरो खेरखाफोरावहाय सुखांनानै दै सर' होयो। ओमफाय दै सर होखांबाथाय जों बे खौहाय उम उवाल फोरावबा आथिखालावथ' जोङो बांसिन उवालखौ बाहायनाय नुनो मोनला। ग्रेडार फोरावबो ओ देयो आरो मा ग्रेडारफोराव होनाय जायो आरो खायफाया बिदिनो उवालावबो देयो आरो ओमफाय बेबायदिनो जों नांगौखिनि देनानै लाबाय जेब्ला अन गुन्दैयाहाय मोजाङै बा माइरं आ मोजाङै गेब्लेबाय बा ओ दुफु दुफु जाबाय अब्लाथाय जोङो बेखौहाय ओ देखांनानै दोनथ'बाय आरो ओमफाय जों बे अनलाखौ माजों संगोन दाउबो जानो हागौ बेयाव जिखुनु नाबो जानो हागौ बा आलु बेलेबायदि जायो मेवाइ बिदि जानो हागौ आरो दा जों बेखौ संनोब्ला गिबावनो जोङो ओ एवनानै लाग्रोनांगौ माजों संगोन जेनेबा मेवाइजों संगोन बा मेवाइखौ ओ एवनानै लाबाय थाव एसे होनानै बिदिनो मेवाफोरखौ होबाय बा दाउफोरजों सङोबा दाउखौ एवनानै लाबाय संख्रि गासिबो नांगौ मस्ला मस्लिखौ होबाय होनानै जेब्ला दाउफोरा बा मेवाइफोरा जिखुनु माजों सङो बे एसे मोननाय बायदि जाबाथाय एसे मोनहां जाबाथाय जोङो बेखौहाय ओ दै होबाय आरो ना उम दै होनानै जोङो बेखौहाय मोजाङै खोबनानै होबाय खोबनानै जेब्ला बियो दैया गोदौवो मोजां मानि गोदौवो ग्लाब ग्लाब गोदौवो आरो ना माने दैया दुंथारबाय आरो ना बेबायदि जायोब्लाथाय जोङो बे गोदौनाय जायगायावहाय बे अनला जे जों देनानै लादोंमोन नङा होमबा? बेखौ जोङोहाय फ्रि फ्रि फ्रि आखायजों होबाय आरो ना ओमफ्राय आखायजों होनानै जों बेखौ खोस्लिजों एरबाय। सोरगिदिं एरग्लुंबाय आरो एरग्लुंबाय थाबाय एरग्लुंबाय थाबाय मान जोंना एरग्लुङाबाथाय बै अनला जे गुन्दै होवा होमबा अनला अन गुन्दै बियो जेनबा गथा गथा खायो होननानै बुङो आरो ना माने एराबाथाय। ओंखायनो फ्रि फ्रि होबाय एरलायबाय आरो बे एरखांबाथाय आरो एसे फ्रि फ्रि फ्रि होलायबाय बिदिनो आखाइयाव एसे एसे ला लानानै बिदिनो होयो आरो। ओ खनबा सयबारसो नांगौ खिनि बायदि होबाय आरो ना। माने गोदौनायखौ नायनानै बांद्राय आमथाबो होला बा बांद्राय लावबो जाला माने ओ मिडियाम बेबायदि होनानै अनला गुन्दैखौ होनानै उरबाय आरो ना उरग्लिबाय उरग्लिखांनायनि उनाव जोङो जोंहा बेयावसो अनला ओंख्रि संबाथ' जोंहा खारै नांखागौ नालाय। ओमफ्राय खारैखौ जों सरनानै लाखायो सिगाङावनो। ओ बेखौहाय जों नांगौखिनि खारैखौ होबाय आरो ना। ओमफ्राय खारै होखांनानै जोङो बेखौहाय संख्रि साखिनायबाय आरो। संख्रि साखिनायनानै जाबाथाय जों खांनाय जाबाय आरो बेबायदि। जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो। दा अनला ओंख्रिनि अनगायैबो ओ गोबां जोंना बर' फोरना दोरोङारि ओंख्रि दङ' नङा होमबा?
औ औ।
खोनादोंना नोंथां? जेरैबायदि ओ जेरैबायदि ओ ओ बेबायदिनो नारजि अमा जाय नारजि अमाखौ संनोब्लाबो जों बेबायदिनो ओ नारजिखौ रुग्रोनानै लायो ओरैनो नारजि गोजा रुग्रुनानै लानाय जायो आरो ओमफ्राय अमा खौहाय एवबाय बिदिनो अमाखौ जोङो थाव होनानै मोजां रोखोमनि एवनानै लाबाय बिदिनो खोहाबबाय। ओमफ्राय जेब्ला अमाया एसे मोजां रोखोमनि मोनहांहां जाबाय अब्लाथाय जों बै नारजि जे रुनानै लायोना जोङो नारजिखौथ' सि ङाव जोङो संनोबा ओ खोबनानै दोनग्रोखायो माने सोमनानै दोनगोरो आरो दैयावहाय। दैयावहाय सोमनानै दोनग्रोनानै जों बिनिफ्राय बोखाङो ओ बोखांनानैहाय ओम ओमफ्राय जोङो रुबाय आरो अराव मोजाङै दै होनानै रुबाथाय गेब्लेबाथाय जों बे रुनायावनो खारै होफाखायो नालाय गेब्लेनायनि।
खारै होनानै रुयो ओमफ्राय रुुबाथाय साबाय मोजां रोखोमनि सानानै ओमफ्राय बेखौ जे बेदर एवा होमबा अमा बेदरफोरावहाय बेखौ एवनायखौहाय एवनायावहाय नारजिखौ साग्लिनानै होबाय आरो।
औ।
बिदि होनानैहाय नारजिखौ संनाय जायो।
बेनि अनगायैबो सबाइ साम' बिदिनो नाफाम सं
औ औ
जायो आरो।
मोजांखौनो औ औ मोजां खोनानो नागिराखै औ।
औ ओम ओम अब्ला नों नोंथाङा फोरमायनो हागोन जे नाफाम ओंख्रिखौ माबादि सङो? माबादि बानायो जेनेबा औ संनायाबो जाबाय ओमफाय जों नाफामखौ माबायदि बानायो?
औ नाफामखौथ' आं आङो गाव बानायनो मोनाखै जास्ट मिथिनायखौ आं बुंनो हागोन आरो। एसे मिथिगौ आङो बा नुथारनायबो गैया जोंनियावहाय बेबायदि बानायनायखौ माने ओम ना लायैबो ना बानायो नामा आं बेखौ मोजाङै मिथिया आरो। ओ नाखौहाय एसे खायसे फोरानस्रोयो आरो फोरानो गोरान खालामो बेनि उनावहाय उवालावहाय उवालाव देनाय जायोमोन आरो गोदोनि देनायखौ आं माने ओ खोनानायखौहायसो बुंगोन बुंनो हागोन आरो दा आं नुवाखै हिसाबै ओ थास' देन्था बायदिसिना होनानैहाय देनानै हासुङाव सोनानै दोनोमोन होननानै मिथिगौ आरो आङो बेखौ। बेयो जोंनि बर'नि ओ दोरोङारि जाग्रा जाहैबाय बियो
औ औ
जेरै अनलाफोर नोंथाङा बुंलांबाय नङा होमबा अनला ओंख्रिफोरखौबो नारजिफोरखौबो। आरो नारजिखौ जोङो माबा ओरैबो बाहायबावनाय जायो जे ओ सोमोन्दो नागारनाय हिसाबावबो जों नारजिखौहाय जोंनि बरनि माने दोरोङारि फोरबोआवहाय बाहायो जेनेबा ओ सोरबा सुबुङा थैयोब्ला बे बे सुबुंजों सोमोन्दो नागारनाय बेबायदि ओ माबा हिसाबै मोनसे खान्थि होननानै बुंनांसिगोन बे खान्थि हिसाबै जेरै बेनि बेखौ जेब्ला बिदाइ होयो बे थैनाय सुबुंखौ अब्ला बेनो माने मानसिफोरनो बे नार्जिखौ अरगारनाय जायो बेबायदि मोनसेबो दङ आरो जेनेबा जोंनि दोरोङारि ओंर्खि होननानै माइ जों बेखौबो रायखांनांगौ होननानै आं सानो आरो ना
औ औ
उम खोनादों ना
औ खोनादों खोनादों
औ ओमफ्रायो आरो ओ सोरबा आरो बेबायदिबो फोथायनाय दङ एबा मानसिफ्रा बुंनायबो दङ जे आलासि फैयोब्ला नारजि ओंख्रिफोर खौहाय जाहोनाय जायामोन होननानैबो बुंनाय दं आरो जेनेबा बेखौहाय सोमोन्दो नागारलायनाय बेबायदि मोनसे फोथायनाय दं होननानै माने आलासि फैयोब्लाथाय बे नारजिफोर ओंख्रिखौ गोदो सङामोन बिदि होननायबो खोनायो आरो।
औ औ।
ओ
नोंथाङा सबाय साम ओंख्रि खौ माबायदि सङो बेनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन नामा एसेबाबो
औ औ ओरैनोथ सामखौथ जोंनिया ओ साम मोनग्रा जायगायाव जै खनना लाबोनायनि उनावहाय जेनेबा खननायखौ आं बुंनो थांला माने खनना लाबोखानाय उनाव माबायदि माबायो आं बेखौ बुंनोसै आरो सङो जेनबा सामखौ फोसाबगोरो बिनि दाखोनखौ गारनानैहाय बेखौ मोजाङै सोमहाबनानै दोनो बा खायसे बेवहाय लेबु सोब नानैबो दोनो आरो माने जागा होनानै बे मैलाखौ जि हा हाबनानै थायो सामनि सिङावहाय बे हाया जाहाथे थांगारथों मोजाङै सानना बेबायदि खालामनानै बे ओ माबाखौबो खाम्रेंगा फोरखौबोहै सोमनानै दोननायबो जायो आरो जोंनि खैजायनियाहाय माने जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि खालामनाय जायो। सोमहाबनानै दोनो बिदि नवा बेखौ मोजाङै फुखयो आरो। साम'खौ मोजां फुखनायनि उनावहाय ओ सामखौ एवफ्रामो उनावहाय मोजाङैनो बेनि उनावहाय दा सबायखौहाय रुनानै लाग्रोयो खारै होनानै रुनानै लाग्रोबाय उनावहाय सब ओ साम'खौ मोजां एवफ्रामनायनि उनावहाय बे सबायाइखौ बेयाव होसननानै जोंना संनाय जायो आरो। बिनि गंगार दुन्दिया माबा जिखिनि होसनग्रा मोनदों बाथाय होसनबाय बायदिसिना होसननानै मोजां संनाय जायो आरो बेबायदि
औ औ अब्ला नोंथां जोंना सावरायनायनि स माबो जाबाय होनोमबा दोनथसै नामा? गोजोनथों।
औ गोजोनथों।